हेलौ।
औ नोंथां हेलौ।
औ नोंथाङा दायो ओरैनो दंना नोंथां?
औ नोंथां औ।
ओ नोंथाङा दायो ओरैनो दंब्ला नोंथाङा आंजों फंनैसो खोथा सावरायनो हागोन ना नोंथां? ओ ओ जोङो दायो सावरायनाय ना हमनायनि बागै सावरायनायनि नोंथां।
औ जागोन नोंथां जागोन बेयो मोनसे जोबोद मोजां आयदा।
औ नोंथाङा ना हमनायनि बागै एसे सुंद'यै फोरमायना होलाय नोंथां।
औ जागोन नोंथां। ओ ना हमनाय होनना बुङोब्ला बेबो मोनसे जोंनि गोदो आबै आबौमोननि एबा गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो सलिबोनाय नङा होमबा नोंथां जोंनि आबै आबौमोना गोदो जे नाखौ हमना जाबोदों जेरै बै समाव जोंनि आबै आबौ मोना नाफोरखौबो फाननाय बा माबानाय बेफोरबायदि गैयामोन जोङो नाखौ गाव जानो थाखायल' दैमा दैसानिफ्राय बिलोनिफ्राय जोङो बोथिसे हना हमना लाबोयोमोन बा हमना लाबोयोमोन नङा होमबा नोंथां बै समाव जोंनि आबैमोना जे बेजों फालांगि खालामनांगौ होननाय बेफोरबायदि जेबो साननाय गैयामोन।
औ औ।
औ दा नाखौथ' जेबो सोलायनाय नुनो मोना नाया गोदो जाना नाखौ मोनोमोन दाबो बे नाखौनो मोनखायो नङा होमबा नोंथां बास बेल' जे जोंनि ना हमनायनि जेनाखि टेकनिक बा आदब खायदा बेफोर एसे सोलायबोबाय। नङा होनबा नोंथां औ गोदो गोदाय नाफोर खौ जोंनि बिम ओ आबै आबौमोना ओ दैमायाव थांनानै जेखाइ न'आवनो जेखाइ हेबना लांनानै ओ नाफोरखौ गुरहैयोमोन।
औ औ नोंथां।
जेना सोरबा सोरबा आ जेनाखि दैया रानलांजोबबा दै एसेल' थायोबा बै दैखौ न'निफ्राय थोरसि एबा गामलाफोर नानै बेखौ सारहैनानै बेबायदिबो नाखौ हमोमोन नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ आरो बै समावथ' नाया बेखौनो मोनखायो ना गोरि नास्र याय फिथाय फिथिख्रि मावा बालाबाथि आरो जेसेबांनाखि जों दा ना नुनो मोनो बे नाखौनो मोनजोबखायो नङा होमबा नोंथां? आरो ना हमनाया बेल' नङा गोबां सोरबा बिलाव हमो सोरबा दैमा दैसाफ्राव हमो सोरबा गिदिथ गिदिथ माबाफ्राव हमो सिप बा असिवानफोराव ह मो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां नोंगौ।
औ गोदान जुगनि जेनाखि ओ आदब खायदाजों हमनाय ना बेफोरो दा गोबां नुनो मोनसे गिदिद गिदिद दैमाफोराव
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
माबाफोरावहाय पेसिफिक असियान बेफोराव नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
फोराव बिसोरो जाहाजफोरजों नावफोरजों गिदिर गिदिर लानानै बै दैमाफोरनि गिदिर गिदिर नाफोरखौ बोखाङो।
नंगौ नोंथां।
जोंनि ओनसोलाव हमनाय नाफोराथ फिसा फिसा नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां नोंगौ
जोङो ननि थिन खना हेङा बा जे बानायनानै जों बे माबाजोंहाय जेजों जों हयो सोरबा जे गोलाव खालामनानै हहैयो गोलाव गोलाव जे लानानै मानि ना हमनायनि आदब खायदाफोर बा बिनि आगजों माबाफोरा बेसादफोरा गोबां दं आरो नङा मोनथां सोरबा केवालि जे लानानै सारहैयो
औ औ
औ बिदिनो नाफोरखौ हमो आरो दा जोंनि ओनसोलावथ' नाफोरखौ बांसिनखौनो बे ना गोरि नास्राय मावा फिथिख्रि बेफोरखौ नुनो मोनो आ
औ औ नोंथां
औ आरो दा आं बेखौनो मिथिनो लुगैदों नोंथांनिफ्राय नोंथांमोननि ओनस- जों नाखौ माबायदि हमो आरो मा मा ना मोनो नोंथांमोननि ओनसोलाव बेखौ एसे आंनो बुंना होदो नोंथां
औ औ नोंथां ओ जों एसे आगोलथ एबा बोसोरनै बोसोरथामनि सिगांथ जोंनि दुब्लि फोथारफोर एबा बान दैमा फिसा एबा दंग फिसा दैमा बेफोरनि जिं जिङाव जोङो आबै आबौआ हेबनाय गावनि आखाइजोंनो
औ नोंथां
ओ बिसोर सानद्रि एबा सानदांगा एबा जेखाइ खबाइजों बिसोर ओ जोंनि मानसिफोरा एबा मानसिफोराहाय जेरना नाखौ गुरोमोन आरो आरो नाखौ हमोमोन आरो ना नोंथां
औ नोंथां नोंगौ
आथिखालावबो बेबायदिनो दासिमबो नाथाय गोबां खमायलांबाय आरना नोंथां बेबायदि सानदांगा बेबायदि जेखाइ खे ख खबाय हेबग्राया आरना नोंथां
औ नोंथां नोंगौ
थेवबो दासिमबो दङ हेबग्रा आरो बिन थाखायनो दासिमबो बेबायदि दैमा दैसा
औ नोंथां
खाथिनि बिलोफोरावहाय जा ना गुरहैयो एबा ना हमो बेबायदि दैज्लां दैज्लां बोथोरावबो सानदुं गोसा बोथोराव अबबा हाखर थानायफोरावहाय जा जेरै
औ नोंथां
एप बेबायदिनो दंफां दालाय दाल गारादोनखायो ना नोंथां
नोंगौ नोंथां नोंगौ
बेबायदि हाखरफ्रावहाय जा नाखौ सारहैयो आरना बे नोंथां बुंनाय बायदिनो जेरै गामला बेफोरबायदि जेखाइ बेफोरबायदिनो आरो माने ना ख सारोब्ला सिगांखैहाय जा गामलाफोरजों सारोब्ला ना फिसा एबा फिथिख्रि नाफोरा थांफायैनि सिगाङावहाय जा जेखायखौ होथेनानै बेबायदि नाखौ सारनानै हमोमोन आरोना नोंथां
औ नोंथां नोंगौ
आरो बेजों लोगोसे जोंनि हौवा मानसिफ्राबो बिलोफोरावहाय दा बिलोफ्रावहाय जा फल' होनो आरो ना नोंथां फल'जोंहाय जा हमोमोन आरो ना नोंथां नाखौ दांग्रोम दांग्रोम हमोमोन आरना नोंथां बेबायदिनो गुरनायफ्राव सारनायफ्रावहाय जा मागुर ना सिंगि जोंथिं बालाबोथिया होनो आरना नोंथां फिथिख्रि बेफोरनो मावा गोरि बेफोरनो बायदि बायदि रोखोमनि ना मोनो आरना नोंथां
औ नोंथां औ
आथिखालावथ' आरो जोंनि मानसिफ्रा सुबुंफ्राहाय जा गाव गाव गावनि हायावनो फख्रिनि फिसिग्रा जाबायना नोंथां औ बिसोरो आथिखालावहाय जा गाव गावनि न'आवनो हमग्रा जाबाय आरना नोंथां
नोंगौ नोंथां नोंगौ सैथो नोंथांनि बुंनाया मानोना ओ आथिखालाव सुबुंफोरा ओ नाजोंनो जेनाखि न'खर खुंबोनाय जिउ खांबोनाय दङ' नङा होमा नोंथां जेरै जों हायो नोंथां बेजोंबो जोङो जेरै रां रुफा आरजिनो हायो ना फाननायजोंबो ना हमनायजोंबो मानो होनना बुङोब्ला आथिखालाव सुबुंफोरा बयहाबो रां रुफानि जेंनाजों ओ बुगिनांनायखौ गोबा बां नुनो मोनदों जायनि जाहोनाव जोङो ना हमनानै बै नाख खौ जोङो थाउन सहर बा बाजारफोराव लांनानै जोङो फानहैनो हायो आरो फानहैनानै जों एसे एनै रांखौ मोननो हायो जेराव न'नि जानाय खरसाफोर जों बेखौ बेजों खालामनो हायो आरो नमा नों थां आथिखालाव नोंथां बुंनाय बाय दि बयबो गाव गावनि न'फोरावनो जेनाखि फुखुरि जावना लाबाय जेराव थांमोना नाखौ फिसिनानै ओ गोबां फायखारि फोरनो फालांगि खालामग्राफोरनो जों फानहरो
औ नंगौ नोंथां
आरो बै बिथांमोना फैनानै नाफोरखौ थाउन सहराव फानहैयो
औ औ नोंथां
औ दा जोङो बेखायनो ना फिसिनायाबो जेबो जोंनि थाखाय गाज्रि बा गोरोन्थि नङा नङा होमबा नोंथां जोङो ना फिसिनानैनो दा न'खरनि जानाखि रांखान्थियारि जेंना बेफोरखौ जों फोजोबस्रांना लानो हायो जोंना मोनसे सुबिदाबो फैयो
औ औ
औ नोंथां दा नोंथां
औ नोथां
नोंथांनिजों नोंथांमोननि ओनसोलाव दा मा-मा ना नुनो मोनो नोंथाङा एसे फारियै बुंनो हागोन नामा?
ओ आथिखालावथ' जोंथिं बेबायदि मा-मा ना नुयो होनोब्लाथ' बेबादिनो दाथ' दैज्लां बोथोरजों लोगोसे बिदिनो दुब्लि फोथारफ्रावहाय जा बिदिनो नुबाय थाखानाय जों नुफ्लेबाय थाखानाय एबा मोनथिखानाय बेबायदिनो ना फिथिख्रि ना गोरै लोगोसे खुसियाबो फैयो बेजों लोगोसे मागुरबो माखासे फैयो आरो बोजों लोगोस से ना सल खावै ना होनना नोंथां बेफोरखौबो मोनो जों
गौ नोंथां औ नोंथां औ।
बेफोरखौ दुब्लि फोथाराव मोनो आदा नोंथां। आरो लोगोसे बेबायदि न'हाय जा फुख्रि जावनानै फिनाय ना होनोब्लाथ' बेबायदिनो कमल काट ग्रास काप। बेफोरबायदिनो सान्दा। बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि ना फिनायखौ नुनो मोना आरोना नोंथां जोंनिथिं।
नोथानाव।
दायो नोंथांमोननिथिं मा-मा? ना फिसियो एबा माबा ना फिनायनि माबाफोर दं नामा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां दङ हागोन ओ जोंनि जों थ' ओरैनो नोंथां बुंनाय बायदि जेनाखि फुखुरिफोराव ना फिनाय बेफोरोथ' बेनो नोंथां मोनाय। बिदि ना ग्रास गाब आरो रौ। रुपसान्दा आरो गोबां बायदि बायदि नाखौ फिसियो। ओ जेरै बाटा मिरखा बेफोरबायदि नाखौ माने बांसिन नुनो मोनो आरो बेफोरखौ फिनायखौ आरो ओरैनोथ' जों नाखौ हमना जानाय नाफोराथ' ना गोरि नास्राय सान्दा बेंसि आरो बालाबाथि आरो गोबां ओ ना गोरि बेफोरखौ जों मोननाय जायो हमनानै बेफोरखौनो जों हमो आरो नोंथां
औ नोंथां-नोंथां
जों जेरावबो मोनो दै थाबानो जेरै अबावबा हाखर दंग'फोराव अबेबा हालेवनायफोरावबो जों नाफोरखौ मोननो थाङो
नोंगौ नोथां नोंगौ
दा जों ना नाजोंनो जों जे न'खर खुंनो हायो। बेखौ बेबो मोनसे माबा आरो संसार जानायनि बाहागो नङाहोमबा नोंथां औ मानो होनना बुङोब्ला आथिखाल आथिखालाव जोङो बे मोनसे फालांगि फालांगि मावनो थाखाय बेबो मोनसे माबा जाबाय जोंनो
औ नंगौ नोंथां नंगौ
गिदिर गिदिर फुख्रिफोर जावनानै बुरजा बुरजा फिसियोबा जों बेनिफ्रायनो गोबां लाख लाख रांखौ जों ओ आरजिनो हायो
नोंगौ।
नामा नोंथां बिदिब्ला नोंथां जोंना थ' समा जाबायानोना।
औ नंगौ नोंथां नंगौ
नानि सोमोन्दै आंनाव इसेबांबाबो मोनन्थिनाय गैयाब्लाबो नोंथाङा दिनै आंनो फोरमायहरनानै आं एसे माखासे खोथाखौ मिन्थिनो मोनसिनबाय
औ औ नोंथां
दा जोङो नोंथां उनि समफ्रावबो बेफोरबायदिनो रायज्लाय मोनबावगोनखौ आं आसा खालामबाय
औ नंगौ नोंथां
औ बिदिब्ला जोङो जे दिनैनि बे सावरायलायनाय माबानि ना फिसिनाय एबा ना हमनायनि सायाव सावरायलायनाय बेखौ जों बे समावनो फोजोबथ'सैना नोंथां औ दे हबा नोंथा
औ दे होनद